थां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
ओरैनो दङ।
ए आङो नोंथांजों जोंनि गेजेराव जौआ माबोरैहाय गोदोनि समाव नुजाग्रोजेननाय बेनि सोमोन्दैसो सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन दे
औ औ बर'फोर बर' हारिनि गेजेराव लोंग्रा महरै जौआ जौ एबा जुमाया जोबोर बाहागो लाबोदों आरो। बियो जौ एबा जुमायखौ इसोरा जिउ फोथांनो था थाय सोरजिदों होननानै जोंनि बर' बर' हारिया फोथायनानै लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जुमायनि बागै बर'फोरनि औ खुगा खुगा सोलिबोनाय मोनसे सल' दङ आरो बे सल'आनो जाहैबाय गोदो गोदाय गोदो गोद दायलायनो जुलिसे बोराय बुरै दङ मोनलायनो बिसोरो बन दाननानै बेखौनो फाननानै जिउ खुङोमोनलायनो बेबायदिनो बन नागिरबायनानै बे बेसेबा गोजान गोजान थांनांगौ जायोमोन आरो बेसेबा गोजाननिफ्राय बननि बिबान बाननांगौ दा मेंग्लिनायमोननो मेंनायनिफ्राय रैखा मोननो अबंलावरिया आर'ज गाबनाय अबंलावरिनो आर'ज गाबोमोन आरो मेंनायनिफ्राय रैखा मोननो बोराया सानसेखालि बोराइाया बन नागिरबायनानै बेसेबा गोजान थाङै थाङै थांनानै बोराया जोबोद मेंनाय मोनदोंमोन जाहैदों बियो फांसे बिफांनि सा गाहायाव जिरायनानै थादोंमोन जाहैदों बोराया जिरायनाय बिफांनि दालायाव बायदि रोखोमनि दाउफोरा उम दाउफोरा दावराव दावसि मेथाइ खनदोंमोन जाहैदों दाउफोरा मेथाइ खनानै रंजानायनि जाहोनाव मोनथिनो मोनथिनो मोनथियो जाहैदों बोराया जोबोर गोसो जायो जाहैदों बिनि जाहोना मा जाथाव गो थाव सानग्रोबाय थाग्रोदों जाहैदों बोराया खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोथां
बोराया बिफां गोजौआव नायहरब्ला नुहरबायदि दाउफोरा बिफां दन्दरनिफ्राय माबा मोनसे बिदै रोखोमनि मुवा लोंबाय थादोंलायनो बे बिदै रोखोमनि मुवा एबा बायदि बेखौ मिथिथारनो थाखाय बोराया बिफाङाव गाखोलांदोंमोन जाहैदों बिफांनि दन्दर सिङाव माखासे दै जमा जानानै थानायखौ नुहैनो मोनदोंमोन जाहैदों बिनि उनावहाय दाउफोरा बे दैखौ लोंनानै रंजादोंमोन जाहैदों बोरायाबो दैखौ लोंनो जोबोर गोसो जायोनो दसे सानहाबनानै बोरैया थाइसे आखाइजों हायखांनानै दैखौ लोंनायजों जाहैदों आरोबाव हायखांगासे लोंबावनानै माबायदि जायो आनजाद लानो बिफांनिफ्राय गाहायाव ओंखारबोनायसै जाहैदों बोराइआ बिफां गुदियाव दान्दिसे जिरायनानै बोराइआ उन्दुनो ओंखारनायसै उन्दुनो ओंखारनायसै जाहैदों दसे उनाव बोराया उन्दुनायनि फ्राय सिरि मोननानै गावखौनो मोनदांबाय बिनि देहाया बेसेबा स्रां रो जेंमोन मोनदोंमोन जाहैदों बे जौ बे दंफांनि बिदैखौ लोंनानै सिगांनि मेंनाया एसेबो थालायाखैमोन जाहैदों बोराइाया बे सानखालि बेसेबा बुरजा बन दाननानै बन लानानै थांनो हादोंमोन जाहैदों बोरया दानिया सानफ्रोमबो बै बिफांनि दैखौ लोंनो लोङो बिथिंल' बन दाननो थांग्रा जाबाय जाहैदों बेबायदि बिदिनो साननैसोनि उनाव बोरायनि देहाया राफोद फोद साबखांनायखौ नुनानै बुरैया बोरायनाव सोंदोंमोन जाहैदों बोराइाया बै बिफां दन्दलनि बिदै लोंनायखौ खिन्थानाया बुरैया गावनोबो लाबोथारनो बोरायखौ आथा खिथा हमथा खोन्थाहरदोंमोन आरो बोराया गंसे औवा हासुङाव बे दैखौ लानानै होफैयोनो बुरैआ बेनि गोथाव आरो गुनखौ मोननानै सानफ्रामबो लाबोनो थिननायसै थै जाहैदों बेनिखायनो बेसेबांबा दिन दन्दरनिफ्राय दै लाबोनानै लोंनाय थानायनि उनाव सानसेखालि महा फोरबो महादेबा बोराय बुरैखौ बेबायदि मुवाखौ बानायनानै बुहुमनि मानसिफोरनि गेजेराव अरायदिन फोथांनानै लाखिनो फोरोंबोदोंमोन जाहैदों सिगां बानायजेनाय जौजों महादेबा गावनो फुजा होनो बोराय बुरैखौ सिगाङाव सिगाङाव फोरमायग्रोदोंमोन जाहैदों महादेबनि बुंनाय बायदि यै बोराय बुरैयाबो बेबायदिनो मावोमोन जाहैदों बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव फोथांनाय दं जौ एबा जुमाया फोथायनाय दं आरो जौ एबा जुमाया बे दिननिफ्रायनो जाजेनदों होननानै जों फोथायनो हायो आरो जोङो जुमायखौहाय हाबा खेम बे दिननिफ्रायनो जोङो दानि दिनावबो हाबा खेराइ फस फानग्रा बायदिफोराव जों गोबां होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आलासिफोर फैयोबाबो जोङो जौजों जौजों आलासि सिबिनायखौबो जों नुनो मोनो गोदोनि दिनावथ' बांसिनमोन नाथाय दानि दिनाव समजों लोगोसे सोलायबोनायजों जौखौ जोङो एसे खम बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो जौआ जोंनि हाबा खेराइयाव सोबनिबो गामियाव थाथारो आरो जौ नङाब्लानो जोङो हाबा खेराइखौनो खुंजाया होननाय बायदि गोदोनि दिनाव सानोमोन आरो नाथाय दानि दिनाव जौखौ जोङो बांद्राय गालाय गुजाय निसा निसानि थाखायनो गालाय गुजाय जानायनि थाखायनो जोङो एसे खमायबोनायखौ नुनो मोननाय जाबाय आरो बांसिन बिथिं गामियावनो जोङो हाबा खेराइफोराव बाराद्राय जौ बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जालिया बेबायदिनो जौआ जोंनि बर' समाजाव गोबां गोबां बिथिङाव बाहागो लाबो लाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जौखौ जोङो बाहायनो रोङोब्ला जौआ मुलि हिसाबैबो जोंनो जोबोर मोजाङै जोंनि देहायाव खामानि होयो आरो जुदि बाहायनो रोङा बेजोंनो जोङो जोंनि देहाखौ खहा खालामनानै लानोबो गोनां जायो आरो जौआनो जोंनो देहायाव जोंनि देहानि माखासे बेमार आजारफोरखौ होखारनायाव मदद खालामो आरो बेबायदिनो जोङो जौखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोबाय थादों आरो दाबो बाहायबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो गोदोहाय बांसिनमोन नाथाय दा एसे खम बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जासै आरो आंनिया जौनि बागै बुंनाया एसेयावनो जोब्बाय नोंथां नोंथाङाबो आंजों माबा मोनसे सावरायनांगौ दं नामा
औ आं नोंथांनो मा होनो बर'फोरनि मागो दमासि फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै नोंथांनो जागोन ना नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
जोंना मा होनो मागो मागोखौनो जोंना दमासिबो होनो नङा होनोमबा जोंना असमिया सुबुंफोरा। जोंना बे दमासिया जोंना बर'फोरनि मोनसेो रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा नोंथां। बे बर'फोरनि गाहाय मा होनो गाहाय जोंना आबादा माइ आबाद नङा होनबा नोंथां। बेयो जोंना बे दमासि फोरबोआ जोंना आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो आर ना जोंना बेखौ जेब्ला मा होनो बयहाबो मा होनो गायखांजोबनानै फुखुंजोबनानै बा दैज्लां बोथोरनि आबाद फसलफोरखौ मा होनो न'आव सोखांजोबो बा गाव न'नि बाख्रिफोराव सोखांनानै लाख थांजोबो होनब्ला बे मा होनो मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरोना जोंना बेखौ मा होनो बे जोंना माबाब्राफोर जायोबाय जोंना भुस्टाननि जोंना जोबथा हरनिफ्रायनो जोंना मा होनो ओमफफ्राय मागो दाननि गिबि साननिफ्राय लानानै जोंना मा होन सानथाम सान्रैहालागै जोंना मागोआ मागो दमासिया जायो नङा होमबा नोंथां बे मा होनो जोंना बे मागदानाव बर'फोरा मा होनो बायदिसिना जानाय लोंनाय जाय नङा होमबा नोंथां जोंना जोंना मा होनो माखासे माइब्रानि आरो मा होनो माइब्रानि जोंना एन्थाव। फिथा लारु सौराय। बेफोरबायदि मा होनो बानायनानै जानाय जायो नङा होमबब्लाा नोंथां जोंना आरो मा होनो माखासे जोसा माइरंनि जोो मा होनो फिसा फोरबो। जानाय जायो आरोना सोरबा जेनेबा सोरहाबा सोरबा बयनिबोथ' मा होनो एखबा माइब्रा माइरं मोनजोबााना नङा होमबा नोंथां आरो एखमबा गायनायबो जाया ओनिखायनो जोंनाामा सोरबा सोरबा मा होनो जोसा माइरंनि फिथाबो जायो आरोना। ओमफ्राय जोंना मा होनो जोंना बे फुस्ताननि मा होनो जोबथा सानखौ मा होनो संक्रान्ति बे समाव मा खालामोोनो बे समावनो जोंना संक्रान्ति खालिनो आरोना जोंना आइजोफोरा मा खालामो जोंना दालाय जोंनाहा मा होनो एसे मोनाबिलि जाबानो जोङो मा? माइरंफोरखौ जोङो सोमनानै दोनखायो नङा होमबा नोंथांा जोंना बेबायदिनो जेब्ला जोंना बे माइरं सोनानै दोननाया जेब्ला एसे गुरै जागोन होनोमब्ला जोंना बेखौ मा होनो जोंना आइजोफोरा उवाल गायेनाव देनानै लायो नङा होनोमा नोंथां जोंना गुन्दै देनानै। फ्राय बे गुन्दैखौ जोंना मोजाङै मा होनो हानद्रे गुबुंजों मा होनो सालायनांगौ आरोोना जों जाहाथे जोंना मा होनो जोंनि बे अन्दगनैया मा होनो दुफु दुफु आग'लाङो मा होन गिदिर गिदिर जेनबा गेलेया फोर जोंहा सायाव थालाङोना बिनि थाखाय जोंना मा मा होनो गुबुं सारजोंसो माबा सान्द्रिजोंसो सालिनांगौ आरोोना जोंना गेसेंफोरजों सालि सिथावफोरा जोंना बायला बुला जायोना जोंना बै एन्थाब गोरानफोरा निज नामा आ जाया जोंनिया मोजाङै मा होनो गुबुं सानद्रिजों साललियाबा बेखायनो जोंना मा मा होनो गुबुं माबाजों साललायनानै मोजाङै दुफु दुफु खालामनानै लाखोनांगौ आर ना अनखौ बिनि उनाव जोंना मा दैफोरजों एसे नारसो नार्र नामा एवनाय जायो नङा होमबा नोंथां फिथाफोरखौ।
अ
सोरबा सोरबा मा खालाम मोनो बबेावबा गामिफ्राव जोंना मा। माइब्रा माइरंजों सबबाय गोरान एवनानै मा होनो बेखौ गुन्दै देनानै। सौरायाइबो बानायनाय नङा होमबा नोंथां आरो बिनि उनाव मा होनो सौराइ फिथरबो बानायनो ओमफ्राय। माइब्रा माइरंजों जोंना मा होनो सोरबा सोरबा बिदिनो सौराइ हमो आरो मा होनो। माइब्रानि ओंखामफोरबो संनानै जायो नङा होमबा नोंथां सोरबा दनोसैा बेफोरा बेफोरबायदिनो मा होनो। जोंना बेफोरखौ बाहायो मानसिफ्रा जानायनि सिगां मा खालामो जोंना। मोसौफोरनो जाहोनाय जायो नङा होमबा दां मोसौफोरनो बा मा होनो जोंना गिबियावनो मा होनो बाथौ बोराइबा गसायबोनो बा न'खरनि सोरबा मा होनो थैनानै थांनाय मानसिफोरनि मुङै मा होनो। जोंहा जों सरासनो मा होनो जों थांनानै थानाय मानसिफोरा्रा जानायनि सिगांनो जोंना इसोरनि मुङाव बा न'खरनि सोरबा थैनानै थानाय मानसिफोरनो मा बावग्रोनाय जायोनो आरोना जोंना ओमफ्राय जोंना अखानायै फुंनिफ्रायसो मा बेफोर जाग्रा मुवाफोरखौ जायो आरो ना जे जोंना एसे बावखांनायनि उनाव बा मोसौ जाहोखांनायनि उनाव मोसौफोर जोंना मा जाहैनो सिबिं सबायाइ दालिफोर लागाय लाथायल' मा होनो रुरनानै जाहैनो आर ना बबेबा बबेबा ओनसोलनि सुबुंफोरा मानो होनोमबा जों नोंनि दारैसो जों बेफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। आरो जोंनााव मागावआव मोनसे मा माबा दङ। जोंना मागो फोरबोआव मोनसे मुंख'जाथाव आयदाया जादों मा होनो बाख्रिनि सोरगिदिं इन्जुराव मा होनो गोबोरखि गोथां लिरना लिरस'नाय जायोना। जोंना बे हाबाफोरनि थाखाय बे हाबाखौ जोंना मागोनि गिबि सान फुंबिलि फुंबिलियाव सान ओंखारनायल मा होनो सान ओंखारनायनि सिगांनो जों नामा? खालामनाय जायोनो आरोना बे बेबायदि खालामो जों माइनावा जोंना जे बै जोंना धोननि मोदखौ जोंना मा माइनाव होननानै फोथायोना सोरोंनि मोजाइ दैखौ जोंना आलनि जेनेबा माइ नि लोखि होननानै जोंना बुंखौ बे बिमा माइनावआ जेनब बाहेरायाव ओंखारा होननानै फोथायो आरोना जोंना नङाबा
बे बेबायदिनो आरो नामा मागोनि गिबि सानखालि ज नामा फुंबिलियाव दा खासि गयैनि आगोलावनो मा फानो। फिथायाइ थायग्रा बिफांफोराव मा माइ जिगाब खास'नाय नेमफोरबो दं नङा होमबा नोंथां बर'फोरनाव खालामब्ला मा जोंना फिथाइ थायनो रोङो बिफांफोराव फिथाइ थायो होननानै फोथाय नङा होमबा नोंथां आरो बिफांफोर फिथाइ थायग्राथ' गोबां फिथाइ थायो होननानै आरोना फिथाइ थायग्रा ओमफ्राय बेबायदिनो बर'फोरनो मागो फोरबोनि मोनसे मा होनो गोनांथार आदायानो जादों माने बेलागुर संनाय नङा होमबा नोंथां?
औ।
अमा जोंना हो बेला गुर लुनो थाखाय सिगाङावनो जोंना बै माइना राफोर नङा होनबा नोंथां। मायनार एबा जिगाबफोरखौ बुथुमनानै लायो नङा होमबा नोंथां? दुब्लि बेफोरखौ जोङ आरो बेलागरफोरखौ सोरबा मा होनो दुब्लि गेजेराव दै जिङावबा फोथारफोराव सङो नङा होमबा नोंथां।
औ।
बेबायदिनो जिगाबजों बेफोरनि ओमफ्राय नङाबा मा होनो बमफ्राय जोंना माइ नाराफोरजोंबो बानायोना आरो जोंना सायाव मा होनाय जायो जोंना थालिर बिलाइ गोरान होनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदि होनो आरो। खाथियाव जोंना मानो थानो थाखाय न' सान्ानावबो लुनाय जायो ना आरो मानसिफोर थानो थाखाय न' सान्नोावबो लुनानै लानाय जायो आरो ना। बे जोंनानो
बेबायदिनो माने सिांनि समावथ' जोंना लावखारफोर थायोमोना बिसोर सिगां समावोङो लावखारफ्रासोावोमोनाोों दाथ' मा